औ नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा ओरैनो दंथ'यो नामा नोंथां?
औ फ्रि दंङ दायो।
नोंथाङजों आङो मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना?
औ हागोन हागोन।
औ ओरैनो सरासनफ्रा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो जोङो माखासे मैगं मैला मैद्रु जेरै फाथो लाफा लाइ बेफोरनि सोमोन्दै मैगंफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा बेनि सायाव फंनैसो बेखेवनानै होनो हागोन नामा नोंथां? मैगं मैलानि सोमोन्दै जेरै जा नोंथाङा मिथियो बेखौ फंनैसो सावरायनो।
औ।
दे खावलायनाय जाबाय नोंथांखौ दे।
औ हेल'।
औ खोनादोंना नोंथा?
औ औ खोनादों।
औ औ मैगं मैला बे फाथो
औ फाथो ओंख्रि बुङोबा ना जेरै जोंनि बे मोनसे माने ओ जोंनि गामियाव बा गामि ओनसोल बा नोगोरारि ओनसोलावनो जोंनि ओंख्रि हिसाबै सिनायथि मोननाय बा जोंनि माबायावबो दा। ओ हारि हिसाबै सिनायथि मोननाय फाथौ ओंख्रिया फाथौ माने नारजि जायखौ होनो फाथ'निफ्रा नारजि बुंनाय जायो बेखौ फुराना दोनबाथाय। बेखौ नारजि होननाय जायो गिबियाव बेयो फाथ थो महरै जोनोम मोनो जेनेबा बे फाथ'निफ्राय लाना माने बिनि बिलाइ खौ बा बिजौ बे माबाखौ खानानै फोरानना दोनबानो बे नारजि जाहैयो आरो उननि समाव नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ बा जोनि गामि ओनसोलाव जों गावबागावनो बे खौ जोंनि मिथिंगायारि हिसाबै जोङो बेखौ फुनानै ओंख्रि महरै जानायखौ जों नुबोदों गोदोनिफ्रायनो बेखौ। गोबां रोखोमै जाबोनायखौ नुनो मोनदों आङो ओ सोर बाया खारै जायो सोरबाया रोनानै जायो।
औ।
औ खारै जाबाथाय बेहाय सोरबाया ना फिसा माने दा दैज्लां फाथ'आथ' ओरैनो दैज्लां बोथोरावसो मोननाय जायो। बेखौ दैज्लां माबायावसो फुनाय जायो जे माने बैसाग सै त्र दान बैसाग दाननि माबायाव बेखौ फोनाय जायो फाथोखौ।
उम होम।
औ। बेनिफ्राय लानानै माने जाजासिमहालागै दैज्लांयानो सफैयो। बैसाग दाननि बैसाग दाना बारनाय उनावथ' आरो दैज्लांआनो सफैबाय।
नंगौ नोंथां।
औ बेसिमहालागै फाथौखौ जोङो मोनजायो। सोरबाया बै ना फिसा फिसा गोरलै गोरलै गुरना लाबोनानै बेजों जायो सोरबाया आरो फाथौखौ फाथल' माने बेखौ रुनानैबो जानायखौ आं नु नुबोदों। बेनि बिजौ माने माबाखौ खानानै गान्थि खानायनानै माने गान्थिखायो आरो बेखौ जों जेरै माबा दुरुंफोरखौ जेरै गान्थिखायो
औ
बेबायदि बिनि बिजौखौ बस'ना लाबोनानै खाना लाबोनानै गान्थि खानानै बेखौ रोनानै जाबोनायबो नुबोदों आङो सिगांनि बोराय बुरैफोरखौ आरो आंबो मोनजादों गावबो बेखायनो आं बेखिनिखौ मोनथियो आरो जोंनि ओनसोलाव
न
ओमफ्राय बे भाथौनिफ्राथ' जों मिथिखायो फुराना दोननायनि उनाव नारजि जायो नारजि औ बे नारजि बेबायदिनो नारजिखौबो जोङो उननि समाव माने जानो होननानै थिनानै दोनो
औ
माने दाथ' आरो दैज्लां होननानै जे फाथो थाबाय थागोन बेबो नङा बिनि सम दङ सम हिसाबै बियो जोबलाङो
नंगौ नोंथां
बे हिसाबै बेखौ सिगांग्रो माने जोङो उनाव जागोन होननानै खानानै बिनि बिलाइखौ खानानै दोनना फोरानना दोननानै उननि समाव जागोन होनना थिनानै दोनो आरो बे जोंनि मोनसे प्रसेस जेनेबा औ ओमफ्राय लाइ लाफा बुंनो थाङोबा दाथ' आरो लाइ लाफाखौ मोननो थाङा दैज्लां हिसाबाव जोङो बेखौ बै माबायाव मोननो थाङो बेनिबो मोनसे सम दङ जाय समाव बियो जायो बे समावसो जों बेखौ मोननो हायो
उम बे सम मेसें बोथोर होनोमोन नामा नोंथां मेसें बोथोराव मोनोमोन ना लाफा
औ औ मेसें औ
बेसें बोथोर जेरै गोजां बोथोर थाहैबाय औ
औ गोजां औ बुंनो थाङोब्ला गोजां बोथोरानो गोलैहैयो बेयो बेनिफ्रायनो जागायजेनो औ औ बै समाव जों बेखौ मोननो हायो लाफा बा लाइ बेखौ मोननो हायो जोङो
उम ह
बा आङो नुबोदों सोरबाया बै लाफानि बिलाइखौबो खानानै फोरानना दोननायखौ नुबोदों आङो
औ औ
औ औ गोथाङावनोथ' ओरैनो बेखौबो लाफायाबो जोंनि खारै बा थाव बेबायदिनो जोङो जायो ना फिसा फिसा होनानै बा ना गिदिर होननानैबो संनानै जानायखौ नुदों
ओमफ्राय सोरबाया एवनानै जानायखौबो नुबोदों आङो लाफानि बिलाइखौ औ
उम
एवनानै जानाय गोथां समावबो बा फुरानाबो दोनो लाफानि बिलाइखौ
उम उम
बेखौबो जों बा आं नुबोदों ओमफ्राय बे लाइआथ' लाइखौ फोरानना दोननाय नुवाखै बेखौ बांसिन नुबोदों आङो ओमफ्राय रोनानै जानाय लाइखौ बांसिननो रोना जानायखौ नुबोदों आरो लाइखौ
औ
ओमफाय दानि मानसिफ्राथ' आरो रोंना जानाया गोबाङानो खमिबाय आंनि नोजोराव।
उम उम नोंगौ नोंथां।
औ अमा बेदर, दाउ बेदर बायदिसिना बा दाउदै बेजों लगायनानै जमा लगायनानै एवना जाबोनायखौ आं नुदों लाइखौ
उम उम नोंगौ नोंथां।
औ जोंनि अनसोलाव आरो
औ
बिदिनो माने खायफा-खायफा आलादा-आलादा जायो। बेखौथ' आरो गावबा गावनि गोसोनि खोथा बे आंबा मा हिसाबाव जानो गोसो बा नोंथाङाबा मा हिसाबाव जानो गोसो बियो गावबा गावनि सायाव सोनारो। जा जायखौ लुबैयो औ बेबायदिनो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बा बिदि जायोना जाया बा बिदि माबाया दंना गैया आंबो मिथिया। अब्लाबो आसा खालामो नोंथांमोननि जायगायावबो बर' हारि हिसाबै जोंनि बे लाइ, लाफा, नारजि बा फाथौ बेखौ जायो होनना आं मिथिगौ बा औ नोंसोरनिथिं बिदि जायो जाया बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होब्ला मोजां जागौमोन नामा नोंथां?
जागोन नोंथां उम उम सरासरस्रा न' नोंथां? नों होननाय बाथ्राखौ फंनैसो बुंनि।
औ
गोदो-गोदायनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला जोङो आबाद मावनानै जाबोयो आबै-आबौमोननि समनिफ्राय नङा होनबा नोथां? आरो आबाद मावनानै लाइ, लाफा, फाथो बेफोरो बेसर मैद्रु, मुला मैद्रु बेफोरो जोंनि गाहाय आबाद हिसाबै मावबोनाय बारि बागानफ्राव मावबनानैखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां? बयबो आबै-आबौ मोनखौ बेखौ जोङो दासिमबो जाबोयो बोथोर नायै बोथोर जेरै फाथोनि मोननाया दैज्लां बोथोराव एसे फाथो मोनो। दहाय नोंथांमोननाय बाददि आरो लाइ लाफानि सिजोनना जेनेबा लाइ, लाफानि बोथोरा जाहैबाय मेसें बोथोर जेरै एबा गोजां बोथोराव मोनहैनाय जायो।
औ औ
होनब्ला थाङोब्ला फाथो ओंख्रिखौ जोङो जायो जेरै- फाथोआ बिलाइ खौ जायो जेरै- जोङो बेनिफ्राय फाथो बिलाइ गोरानखौनो जोङो नारजिबो बानायनाय जायो। नोंथाङा जेरै-दहाय होनदों
औ औ
नङा होमबा? औ जेरै- उनाव जानो थाखाय फाथोखौ जों गोरान फोराननानै नारजि बादि जों मोनसे अबबा प्लाष्टिकाव मोजां खाथुमनानै दोननाय बिनि उनाव नारजि बानायनानै जानाय नुनो मोनो। औ फाथोखौ जों जायो जेब्ला फाथोखौ जोङो मोननै मोनथाम रोखोमाव जायो सोरबा ओरैनो गोरानफााजा एवनानैबो जायो सोरबा रुनानै खारै होनानै सानानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ।
फाथो खारै होनो बेखौ जेरै बे फाथो खारैखौ बानायनो थाखाय जोङो फार्स्टआव सिगांग्रो फाथोखौ रुग्रोनानै लायो। रुग्रोनायनायनि उनाव खारै एसे होनानै जों सा सानानै लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां सागुन सानानै जेरै सागंखौ जोंनि जायगायाव सोरनाबा दालि खाथाबो होनो। जायगा लायै जायगा बेफोरनि मुंफोरा आलदा आलदा बुंनाय जायो आरो।
नोंगौ।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय खारै एसे होनानै फाथोखौ रुखांनायनि उनाव सानानै सागं'जों दोखो दोखो बानायनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव सोरबाया ना गोरलै नङाबा सोरबा नाथुर दुनाय नाथुर गोरलै बिदिनो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां बे जाहैबाय फाथोनिफ्रायबो बेनिफ्राय फाजा थाबाय बिदिनो आरो आरो लाइ लाफायाबो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला लाइ लाफायाबो बेबादिनो सेम सिस्टेमावनो जानाय जायो जेरै लाफ लाफाखौबो लाफाजों आरो फाथोजों बुंनो थाङोब्ला एखे मैगं'आनो बुंजायो। जास फाथोआ एसे जानो थाखाय एसे गोफा जाहैयो आरो लाफायाव बेबादि गोफा सवाद थाया लाफायाबो सेमयै लाफाखौबो जोङो खारै होनानै दोलोबो जायो आरो सोरबा फाजाबो जायो आरो सोरबा ओरै नो रुनानै बेदरफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओम जेरै बुंनो थाङोब्ला फाथो खारै जायो माबा लाफा खारै होनोब्ला लाफाखौबो बिदिनो रुग्रोनानै खारै एसे होनानै सागंजों साबाय बेनिफ्राय सोरबा नाजों ना जायोबा ना गोरलै होबाय। बेनिफ्राय नङाबा नाथुरफोरजों जायोबा नाथुर होबाय आरो बे जानायनि सायाव सोनारबाय। गावबागावनि सायाव औ औ बेबादिनो जाबोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। लाइफोरखौथ' जोङो फ्राय रुनानै जायोमोन गोदो आथिखालाव जों थाव आरारि होनानै बेदरफोरजों संनानै जानायखौ बांसिन नुसै नङा होमबा नों आरो लाइआबो मोननै मोनथाम रोखोमनि आथिखालाव नुनो मोननायखौ मोनो आं लाइ गुवार बिलाय गुवार गुवार जेरै भुटाननि लाइ होनो। जोंनि बाजाराव बांसिन फ्राय भुटान लाय ओमफ्राय जोंनि न' ओरैनो सरासनस्रा लायाथ' फिसा फिसा जायो। ओमफ्राय बे मोननै फारागखौ नुनो मोनो आरो भुटान लाइ होनोबा भुटान लाइआ एसे गिदिरसिन जायो गुवारसिन। सिन जायो आरो नोंथां।
औ।
औ लाइखौबो बिसोर जानाय नुनो मोनो आरो औ। अब्ला नोंथां स नोंथां सावरायनानै मोजां मोनबाय दा जोंनो उननि आयदायाव माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायफिनसै। दा जोंहाबो समा जाबाय दे नोंथांखौजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे।
औ औ दे।